खोनादों नोंथां।
दा सम बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो?
ओ आंथ' ओरैनो दंगासिनो नोंथां, नोंथाङालाय माबाफोर खालामबाय दं नामा?
आंथ' जेबो खालामाखै दा बे समाव ओरैनो थानायखायनो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
ओ आंबो दाथ' जेबो खालामखायाखै सावरायनो हागोन नोंथां औ
दा बिदिब्ला जोङो ओ मा होनो खाथि गासा बेनि सायावहाय सावरायनोसै नोंथां
ओ जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो आयदानि सायाव बेखेवगोरदो
जागोन नोंथो औ दा खाथि गासायाथ' आबादजों मोनसे सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां
औ बेखौहाय बेबायदिनो जेबो रंजाथाइ फोरबो बेबायदिजों फालिनाय जाया बेखौ सानसेयैनो एबा मोनाबिलि समावनो सावनानै फोजोबनाय जायो खाथि गासाखौहाय
औ
खाथि गासाखौहाय जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दासिमबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो बा दासिमबो फालिबाय थायो औ बे खाथि गासाखौहाय जोंनि बर'फोरा कतिक दाननि एक थारिखाव माने गिबि सानावहाय सेथि से से खालार खालि बेखौहाय मोनाबिलियाव सावनाय जायो आरो ओमफ्राय गुबुन गुबुन हारिफोरा बेबायदिनो बर'फोरनि अनगायै दस्रा दस्रा हिन्दु हिन्दु मानसिफोरा आरोना बिसोरो बर' हारिनि नि अनगायै गुबुन हारिफोरा बिसोरो आसिननि जोबथा सानावनो सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय बर'फोरा कातिकनि एक थारिखावसो सावनाय खौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो औ खाथि गासा सावनायावहाय जोङो
खाथि गासाखौथ' दुब्लियाव सावहैयो बेखौ माइ माइ बारि माइ बारियावहाय माइ दुब्लियाव सावहैयो बेखौथ' नोंथाङाव मिथिगौ जानांगौ।
औ मिथिगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो जेब्ला मोनाब्लि मोनाब्लि मोना सान हाबहां हाबहां जायो अब्लानो थां थांखायो। मा होनो जोङो दुब्लियाव थाङैनि सिगां जोङो नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ जोङो रेडि खालामनानै लाग्रोखायो बेबायदिनो औ बाथौआरिफोरा बाथौआरि नेमजों आरो ब्रह्मफोरा ब्रह्मनि नेमजोंहाय बिसोरो गावबा गाव न'आवहाय साखि सावलांग्रोयो न'आव साखि आबादा जाहाथे आबादा मोजां जाथों होननानै बेबायदि बोर बिनानैहाय आनान गसायनायाव बोर बिनानै जोङो साखि सावनानैहाय बाथौफोराव जेनेबा बाथौआरिफोरा आरोना बाथौआवहाय साखि सावनानै गालांग्रोयो बेबायदिनो औ थाइगिर जोङो सा खाथि गासाखौहाय थाइगेर गांखंआव सावनाय जायो। बेबादिनो उम न'नि दरखं दरखंआवबो जोङो थाइगिरजोंहाय खायसे खायसेखौ आरो ना। थाइगेर मा होनो थाइगिर गांखंआव थाव होनानै बेहाय बेखौ आवा खुन्दुं होनानै साथिखौ जेरैबायदि सावो बेबायदिनो सावनानैहाय जों गालांग्रोयो आरो। बेनि उनावसो जोङो औ बेनि उनावसो जोङो दुब्लि फारसे थाङो दुब्लियाव थांनानै दुब्लियाव थांनायनि सिगां जोंनो नांगौ जानाय बुस्तुफोरखौ लान रेडि खालामनानै लाखायो। बेवहाय नांगौ जानाय मुवाफोरानो जाबाय जेरैहाय जोङो गिबियावनो जोङो गाइखेर मा होनो औ सोरबाया गाइखेर लाङो सोरबाया दै सान्थि लायो बेबायदिनो ला लायो आरो आमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो मा होनो बुङो बेखौ थाइगिर गांखङा बेखौबो मोजाङै दाननानैलाखायो। थाइगिर गांखं दानना लाखानायनि उनाव लाखांनायनि उनावहाय ओ जोंहा गन नांगौ जायोना दुब्लि बारियावथ' जोङो दोननो हायाव दोननो दिगदार जायो नालाय बेनिखायनो जोङो गन नांगौ जानायलाय जोङो औवाफोरखौहाय औवा दाननानै लाखायो।
औ।
औवा दाननानै लाखायो बेनि उनावहाय जोङो थाव थाव गोथां लायो आमफा बेबायदिनो जोङो जेवारि खुन्दुं लायो आरो बैयो माबाया आवा खुन्दुङा आवा खुन्दुं लायो ओमफाय बेनि अनगायैबो जोङो ओ दै सान्थिखौथ' आं बुंखांबाय दै सान्थि लायो। थुलुंसि लायो थुलुंसि दु ब्रि थुलुंसि नङाबा दुब्रि बेबायदि लायो आरो दै सान्थि सारनो थाखाय ओमफ्राय
बिबार एसे लायो ओमफ्राय बेबायदिनो ओ हाबा जानाय एबा सिख्ला जायखिजाया न'नि सोद्रोमायानो बे साटिखौ साव सावनो हायो। आमफाय बेबायदिनो ओ अ हिनजाव मानसिफोराल' सावो आरो सावनायालाय ओमफ्राय बेबायदिनो ओ खानजं लाफायो मोनसे ओमफ्राय खानजं ओमफ्राय सेवारि सेवारि मोनसे लायो नङाबा गनसा। बेखौबो लानानै मोनसे जोंहा फोथायनाय दङ। बेखौ लानानै दुब्लियाव थांनाय जायो आरो।
औ
उम बै जोङो दुब्लियाव थांनानैहाय ओम जोहा मोनाबिलि समाव बे जों लानानै थांखानाय ओ औवाखौहाय गायनानै बेवहाय थाइगिरनि गांखंखौ होनानैहाय जोङो औ साखि लगायनाय जायो आरो सान्जा मोखां जानानै जोङो ओ आनान गस - जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जाथों जाहाथे एम्फौ एनला दाजाथों बेफोरखौ लानानै बेफोरखौ हास्थायनानै आरोना इसोरनियाव आर'ज गाबो आरो जोङो साटिखौ सावनाय जायो। बे था ओ थाइगिर गांखंखौ थाइगिर गांखंनि साखिखौहाय सावनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेहाय सावखांनानै आनान गसाइनियाव बोर बियो ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो बिगियाननि नोजोरजों नायोब्ला जोङो मोनसे ओंथि हाबनानै थानायखौहाय बेहाय नुनो मोनो। जेरैहाय ओम दुब्लियावहाय बेबायदि सावनायावहाय थावआवहाय एम्फै माइ जानो फैनाय एम्फौ फोरा बारसोननानै थैयोना?
नोंगौ नोंथां औ।
औ बेफोरखौ नोजोर होयोबा जों बिगियाननि नोजोरजों नायोब्ला जों बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरो। जाहाथे एम्फौफोरा थैयो बेनि थाखाय सावो बिदिबो होननानै बुंलायलाङो सोरबा सोरबा।
औ नोंगो नोंथां।
फाय बेबायदिनो फैफिननाय समाव जेब्ला फै ओ साव खाङो अब्ला जोङो साखिखौ सावखांनानै फैखांनाय समावहाय ओ न'नि बै जाय जाय मानसिया साखि सावनो थांदों बे मानसिया सिख्ला नङाबा ओ हाबा जानाय आइजो आरो बियो खानाय हगारनानैहाय खानाय हगारसारनानै खानजं लायो। खर'आव खानजं लायो। ओमफाय बेनि उनावहाय ओ मा होनना बुङो बेखौहाय गनसा नङाबा सेवारिजोंहाय फैनाय टायमावहाय फैनाय समाव ओ मा होनना बुङो बेखौ माइखौहाय थाबायबोनायावहाय हुब्लेर बोयो आरो।
औ
बुङोबा बेखौ लानानै मोनसे फोथायनाय दङ। ओ बिदि खालामो ब्लालायनो ओ माइआ माइनि बिदाङा गोलाव गोलाव जायो। एम्फौ जानो हाया बेबायदि होननानै जों बर'फोरा फोथायो आरो।
औ
औ दा आंथ' बेनि बागै गोबां बुंलांबाय नोंथाङाबो ओ एसे खाथि गासानि सायाव फोरमायदों नोंथां।
जागोन नोंथां। इदिनो नोंथां बुंलांनाय बादिनो काथि गासायाथ' ओ बिदिनो साननै सानथाम फालिनाय नङा बेखौ सानसे दिन सानसे बिदिनो बर'फोरा काथिक दाननि से थारिखाव फालियो आर रो सानसेनि थाखाय बेनि अनगायै गुबुन हिन्दुफोरा बिदिनो आ-आसार दाननि जोबथा आसिन दाननि जोब दा सानखालि बेखौ फालियो। बर'फोरा मा बे काति गासाखौ बिदिनो सान हाबसे हाबसे समबा दुब्लि फोथाराव थांनानै फालिहैयो बिनि सिगां बिसोरो मा खालामो गिबियाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जागोननानै न'नि बाथौ गआव बिदिनो अबंगसेनि सेराव आला दिफ्रि बाथि सावनानै दै गो फथार सारनानै लागोरो बिनि उनाव बिसोरो फोथाराव थांनायनि सिगां माखासे जिनिसफोरखौ जगार खालामना लायो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो थाइगिर बिखं आरो बिदिनो सावनो थाखाय आवा खुन्दुं आरो बे थाइगिर बिखं आलारि बाथिखौ फोथाराव सावना दोनहैनो थाखाय फसंना दोनहैनो थाख खाय मोनसे गननि गोनांथि जायोना? नांगौ जानाय औवा नांगौसे माने औवा ज'खानि गनखौ दाननानै लाखायो बिसोरो। बिनि उनाव थाव लायो, खायफा खायफाया बिदिनो दै सान्थि लायो गाइखेरजों दै सान्थि माखासे एसे फुल लायो आरो बिसोरो मा दुगैस्रां लबस्रां जानानै सान हाबनायनि सिगां बेलासि बेलासि गावसिनि माइ दुब्लि फोथाराव थाङो आरो थांनानै बिसोरो बिदिनो थाइगिर बिखङआव थाव होनानै आवा खुन्दुं होनानै बिसोरो मा साथि सावनाय जायो आरो बे साथि सावनायावबो बिसोरो आनान गसाइनाव बेखौनो गोसोआव आसा खालामनानै साथिखौ सावनाय जायोदि जाहाथे बिसोरनि माइया मोजाङै मोजां देत थों मोजाङै मोजां फिथाइ मोनथों जेबो खहा जा दाजाथों बिनि अनगै गायैबो बे फोथायनायजों लोगोसे बेयाव मोनसे बिगियाननि माबाबो हाबना दं आरो ओंथिबो हाबना दं बेवहाय जे बै साथि सावनायाव बे एम्फौ माइयाव फ' एनला बिरबायनायफोरा बै साथियाव जाहाथे बारसोमनानै थैनानै जोंनि बे माइया मोजां जाथों एम्फौ एनला दाजा थों औ बिनि बेफोरबादि फोथायनायाबो बेफोरबायादि ओंथियाबो बे फोथायनायनि गेजेरजोंनो हाबफानानै दङ ओ बेयावथ' एसेबां गिदिर जेबो रंजाथाइ फोरबो नङा थेवबो बेयो आबाद जों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे फोरबोखौ खुंबोदों आरो दिनैसिमबो खुंबोगासिनो दङ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा
औ जोंहा समाबो जा गो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै बे टपिकनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दा नों थांनोसै
जागोन नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम